हेलौ हालौ खोनादों दे।
औ नोंथां।
औ खबरफ्रा मोजां ना नोंथां
दबरस फोराआथ दासान्दि बुंथावथाव मोजाङानो
औ औ औ।
नोंथांनिया?
औ आंनियाबो गेजेरावनो दं मोजाङानो बुंनांगोन।
औ।
औ ओमफ्राय बाखिखिनि न'खरनि हाल साल माबोरै दं नोंथांमोनालाय?
मोजां मोजां गासिबो मोजाङैनो दं।
मोजां ना?
ओम।
दङ आंनाबो थिगानो गेजेराव मोजाङानो।
औ।
ओरैनो नोंथांनि न'खराव साबेसे दं?
गासै जोंहा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साथाम ओमफाय ओरै सानै आइ आफा सबबा जायो आरो जोना नखराव
बिनिख्रुइ बयनिख्रुइ देरसिन बिदा बुंनो थाङोब्ला नोंथांना दंना?
बिनिख्रुइ देरसिनाथ' आंनो जाबाय देरसिना
औ औ।
से-सेकेनड बिनानाव दं जोबथाया फंबाय दं आरो साथाम जायो जाया
थिगानो थिगानो अम बिनि ओमफ्राय नोंसानि नोंसानि बाबाया माबाफोर मावो ना न'आवनो थायो?
न'आव थायो माने आउटाव थाङो बिदिनो खामायनो।
औ गोजानाव थाङो। ना ओम।
माने
ओम न'खरफोर सालायनो थाखाय गोजानाव ओंखारलाङो आरो ना। जा एसे एनै मोनो रां खामायनो ना।
औ औ
औ थिगानो थिगानो। ओ बिनि ओम अब्लाथ' नोंस्रा आइया न'आव थायोना?
न'आवनो थायो।
ओं न'खरखौथ' सामलायनो सासेयाथ' थाखानांगोन उम।
नोंथांमोनहा नोंथांमोनहानि ओमफाय नोंथांमोनहानिखौ खोनथादो एस
औ जोंनिया जोंनियाबो बेनो बुंनो थाङोब्ला बिमा बिफा सानैायाथ दंङ
औ बिथ' थाखागोन।
बिनि उनाव आरो बिदा बिदा फंबाय गासै आरोना ओरै साब साब्रै दं आरो जों बिब' सासे दंमोन बिब'आ सासे गेदेरसि ओमफा ओमफ्राय बियो माने हाबा जाबाय आरोना सिगांनो बुहुद बोसोरावनो हाबा जाबाय।
औ औ औ
उम नोंथां आ फरायनायफ्राव माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा नखरनिफ्राय?
फ्रब्लेम इसुबो गैफेरा आंनाव फरायनायनि बागाव अ इदि जेबो इसु गैफेरा
मोजाङानो दे।
औ औ
माने खायसे ओरैबायदि जायो आरोना ओ
औ बुंलाय।
खरनिफ्रानो जेनेबा ओरैनो फरायफुनाय गथ'फोरखौ बावा मोनसे फरायनाय समफ्राव माने नखरनि मानसिफ्रानो बायदिसिना खामानि थिननायजों माने बै गथ'नि फरायनाया माने एसे ब्रेक जायो आरोना बेफोरखायनो माने सोंनाय जाद दों आरो नोंथां।
बिथ' थिनफेरा थिननाया औ औ गैया इदि गैया।
माने थिनबाबो गाव माने एस ओ माबानानै बुंनानै माने ओम थांनांसि आरो बेयाव माने आंहा ओरैबायदि फरायनांगौ दं आं दा थांनो हायाबाबो मोनसे आरोना। नक ननि‌ बिमा बिफाखौ बुंनांसिगोन आरो ओहोम आरो खायसेना ओरैबायदि जायो माने बिनो फरायनांगौ समाव गथ'फोरा फरायनायाव माने उम नखरनि माने इदिनो दावराव जुमाय लोंना बायदि आरि बेफोरबायदिबो जोबोद बुहुद खोनायो जोंनि बर'-बर' माहारिनि गेजेराव आरोना बरफोरनि गेजेराव उम। नोथांङा बेफोरजों मोगा मोगि जाफेरबाय नामा?
जु जाफेराखै।
जायाखो ना थिगानो थिगानो दं।
नोंथां
औ नोंथां बु
अखा हाबाय माथो नै।
औ अखा बोथोराथ' इदिनो अखायाथ' हाखासिगोन । औ।
नोथांनाव खोनानायाव गाज्रि खोनाहैदों नामा नों उम नोंथांनाव खोनानायाव गाज्रि खोनाहैदों नामा एसे सो सोदोब? फोरखौ अखा हानायजों
खोनानायाथ' खोनायाखै थिगानो खोनादों।
मा थिगानो जायाग दं।
औ थिगानो दं औ दाथ' आरो दैज्लां बोथोर हिसाबै अखायाथ' एसे एनेैया हाखायो। आनियानों।
औ औ औ।
औ। आयो। बाखा खबरा नोथां
बाथि दं गेजेरावनो दं।
गेजेरावनो दंना
औ औ औ
नोंथाङा सिगांखिनि नखरनिफ्राय ओ जाखिनि फरायनो थांनाय फरायनायाव नोंथाङा ओ, लामा सामाफ्राव माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन नामा?
बिबान होनाय नोंथां
औ नोंथाङा न'खरनिफ्राय फरायनायाव माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन नामा होनदां
गैया जायाखै
बिना उम थिगानो दं थिगानो दं जाखिनि न खरनिफ्राय हायो हेफाजाब होदों आरो ना।
औ औ औ
ओ नखरनि जानानैथ हेफाजाबाथ होखानांसिगोनना नोंथां
औ माने खायसेया ओ नखरनिफ्रानो बारा सांग्रांथि गैयि जायो आरोना माने फरायनायफ्राव, ओ फिसा फिसा फोरनि थाखाय माबायदि ओ रां आरजिनांगौ मानांगौ बेफोरनि बागै मिथियाना खायसेया बेफोरखौनोथ' आरो
औ औ मिथिया
उम बेनि उनाव नोंथां खबरा फरायनायनि खबरफोरा बोरै नखरनिफ्राय
मोजाङानो
मोजाङानो दंना?
नोंथाङालाय बेसेबांसो फरायनाय ओरैनो नोंथाङा बेसेबांसिम फरायखो?
ओ आंनि फरायनोथ' ओरैनो बुंनो थाङोब्ला इदिनो टुवेल्भ टुवेल्भ ओइस एस होसिगोन होनायालाय
नोंथाङा बेनि उनाव मा खालामनो सानो जेनेबा बे एगजामनि उनाव आरो बाबाफोर प्रिपेचन
ओ बिनि उनावथ' जाहायो एसे एनै बे बिदो जाखिनि बायदिसिनानि जा टुवेल्भ पासनि पस्ट बायदिफोर ओंखारो बेफोरखौ जा हायै एसेनै होनसै बाखिखौनोथ' ग्रेजुवेसन खालामनायनि जाहैसिगोन आरो ग्रेजुवेसन खालामनांगौ जाहैसिगोन आरो।
नोंथाङा माने मा जानो सानो जेनेबा नोंथांनि जिवनि थांखि एबा
उम बिफोरथ' बुंनो थाङोब्ला बेफोरथ', इदिनो जा जा साननाय मथे बुंनो थाङब्लाथ' बिदिनो सिमांफ्रानो मोनसे नङा मोनसे थाखायो गासिबोनाबो। मोनसे नङा मोनसे जब लानो ओ नायनोसै जाहयो बिदिनो पुलिस जा साख्रि जा बा जायखिजाया मोनसे जब नागिरनोसै आरो
पुलिस ना होमबा नोंथां नोंथां पुलिस जानो थाखायबा नोंथाङा मा फरायनांगोन एसे खोन्थानो हागोन नामा?
पुलिस फरायनो थाखायाथ ओरैनोथ ग्रेजुयेस खालामनानै इदिनो जास्ट एस- आइ फोर बुंनो थाङोब्ला ग्रेजुवेसन खालामनाय इउ-पि- एस- सि ए -पि -एस -सि बेफोरबायदि मोनसे एगजाम थायो बेफोरखौथ' होनांगोन।
औ औ होनांगोन ओम ओम।
ओरैनोथ' जास्ट नरमेलि जास्ट कनस्टेबोल होनना बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदियानो आरो प्रेक्टिस खालामनाय बेफोरबायदियाव थांसिगोन
औ खारनाय बारनाय फिजिकेलि टेच
ओम फिजिकेलि टेस्ट बेफोरो थांसिगोन आरो
उम
ओरैनो नोंथाङा नोंथांनि माबाफ्रालाय सिमांफ्रा जाखिनि सानना थानाय सिमांफ्रा
आंनाथ' बिदिनो बिदिनो आइ पि एसफोर जालाबायनाय
ओम। आइ पि एस आथ' बै बे पुलिसावनो थाहैसिगोन नामा नोंथां
औ फुलिसावनो गोलैयो पुलिसानोखा आइ पि एस होनबाथ' मिथिखायो
उम। बेफोरबायदि नाजानायाव माखासे न'खरनि हेफाजाब थानांसिगोन आरो अब्लासो बेफोरबायदियाव आगान होनायाव एसे मोजां जागोन आरोना न'खरनिफ्राय बेफोरबायदि हेफाजाब होबा।
एसेथ' हेफाजाब होखानांगोन नोंहा। हारसिं बहा थ'
हारसिं खामायनो माखासे खरसाफोर दरुन नांगौ जायोब्ला न'खरानि हेफाजाब नांसिगोन
औ औ औ।
बिदिनो जासिगोन नोंथां होननाय बायदिनो।
बाखिखिनि फरायनायालाय न'खरनिफ्राय मोजाङानो थुलुंगा होयो खायसे होनायालाय बबेबा समावसो सोरनिबा माबाफ्रासो एसे गेददा गेददा जायो आरो माने न'खरनिफोरा ओह ओम
माने न'खरखौ सामलायनांगौ जाबाय ओरै फरायनायावबो होनांगौ जाबाय इथि माने एसे
दिप्रेसन
बेखायनो बिदि जायो आरो माने
नखरनिया गाहायै हेफाजाबखौ होयो होनायालाय
गावसोर हानायखिनिखौ होसिगोन बांद्रायखौलाय बहाथो आरो जा बेखौ होसिगोन
उनाव लोगो मोनसिगोन ना नोथां औ उनफ्राव सावरायफिनसै दे मोजांनो ना ओ ओ।